हेलौ नों
औ नोंथां
औ नोंथां ओ फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायदिनि मोनसे आयदानि सायाव
नंगौ
ओ जोङो आयदाया गामियाव मा मा आबाद मावो एसेयाव सावरायदिनि औ दा मा आबादनि सायाव सावरायनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आबादाथ' जों गोबां रोखोमनि मावो नङा होमबा? जेरै दैज्लां बोथोराव बोथोरनि आबाद जायो आरो बेबायदि मेसें बोथोरावहा जों गुबुन आबाद मावो आरो बेबायदिनो जोङो उदां बोथोर बा गोलोम बोथोर बेफोर बोथोरनि बायदिसिना आबाद मावो आरोना दा नों नोंथाङा मा मा आबादनि सोमोन्दै सावरायगोन बिदिब्ला नोंथाङा एसे बुंफोरना होनो हायो दायो।
जागोन नोंथां गामियाव आबाद मावनाय हिसाबै जोङो मेन आबादाथ' जोंना गुबैयै माइ आबादानो माइ आबाद ओमफ्राय बिदिनो फाथो आबाद मावो। गामिफ्राव आरोबाव गुबुन रोखोमनि आबादफोरबो नुयो जेरै आथिखालाव जुखाम आबाद बायदिसिना मावनायखौबो नुयो आलुखौबो जोङो दैज्लां बा दैज्लांनि अनगा सिगाङाव मेसेङाव जोङो गोबां गायफ्लेनाय नुनो मोनो आरोबाव बेबायदिनो न'आव जानो थाखाय गोबां गामिफ्राव मावनाय आबाद जेरै मुला आबाद लाफा आबाद बेसर बेफोर गासैबो आबादफोरखौ जोङो मावो आरो गामियाव दा जोङो। जुनियायै माइ आबाद मावनायनि सायाव सावरायग्रोनो हागोन नामा।
नंगौ नोंथां।
ओ बिदिब्ला जोङो माइ आबाद मावनायनि सायाव सावरायदिनि माइखौ मा बायद बि माबोरै आबाद मावो आरो बेखौ आबाद मावनायनि प्रसेस सा मारै मारै बिनि आगानफ्रा बेनिफाय जोङो माइ आबाद मावनानै माबोरै माइरं माइरंखौ मोनहैनो हायो। बेनि सायावहाय जों गोथौयै सावरायनो हागोन।
औ नंगौ दे बिदिबा जागायजेनदो।
ओं दिब्ला आङो जागायजेनदोनि ओ जेेथु जों मिथिगौ माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ गोबां बिबांनि दैनि गोनां जायो। मानोना माइ आबादा खम बिबांनि दै थानाय ओनसोलाव बा हायाव गैयै जायो बा जानो नागिरा बेनि थाखायनो माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो ओ बे बायदि हाखौहाय नायनो गोनां जागोन। जेराव माने दैखौहाय जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो। जानो हागौ बेयाव जाम्फै थानो हागौ बा माबा मोनसे बोहैग्रा दै थानो हागौ दैमु निजोरा बायदिसिना बेफोर खाथियाव थानाय हाफोराव जोङो आबाद माइनि आबादखौ गोरलैयै मावनो हायो। बेरा फारसेथिं खायसे ओनसोला ओरै बायदि जेराव मानि माइनि आबादखौ जोङो अ अखानि दैजोंबो गायनो हायो। बेनि थाखायनो अखा गोबां हानाय ओनसोलफोरावहाय जों माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो। दा जोंनि आसामाव जुनियायै बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ जोङो। अखानि दै आरो बोहैबोनाय दै जाम्फैफोरनि दैजोंहाय मावनो हायो। आरो खायसे ओनसोल फोराव जोङो ओ दमखल खुरनानैबो मेचिनजों बो खोनानै माइ आबादखौ मावो। माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो माइनि जोलैखौ नागिरनांगौ जायो। जिहेथु मोजां जोलैनि माइआसो माइखौ मोजां फिथाइ जाहोनाय बा माइनि आबादखौ मोजां जाहोनायाव मदद होयो। बेखायनो माइनि जोलै बासि नियाव जोङो ओ गोसो होनो गोनां जायो आरो।
औ।
जेब्ला माइ जोलै मोजां मोनखांनायनि उनाव जोङो जे जायगायाव माइखौ गायगोन बे जायगायाव हालेवनो गोनां जायो। हालेवनाया जोङो गोदोनि दिनावथ' फ्राय नांगोलजों हालेवोमोन नाथाय आथिखालावहाय। ओ ट्रेक्टरजों हालेवनाय नुनो मोनसै। गोदोनि दिनाव नांगोल आरो मोसौ जुरिनानै जों हालेवनाय नुनो मोनोमोन। आथिखालाव ओ बिगियानारि दावगालु जुग फैनाय लोगो लोगो। ट्रेक्टरनि हालेवनायनि गेजेरजोंबो माइ आबादखौ गोरलैयै मावनो हायो। आरो गोबां सम सम खमनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो थाखाय जों ट्रेक्टरखौ बाहायनाय नुनो मोनसै।
नोंगौ नो
औ माइखौ जोङो गायनो लानायनि सिगां सिगांथारावनो जोङो माइखौ माइनि जे जोलै बे जोलैखौ फोनानै लाग ग्रोयो एसे दब्लायसे दब्लायनै हायाव एवनानै। ओं बेखौहाय दान मोनसे खावसे एबा दान मोननैसोनि गेजेराव जोङो। फुथुनाय जायो आरो देरोब्ला। आरो फुनानै बे खोथियाखौ जोङो मोजाङै हालेवनाय हाफोराव जेरावहाय जों गुवार हायाव आबादखौ गायगोन। बे हाखौहाय जोङो हालेवनानै लायो। ओ गोदोनि दिनावहाय खनब्रैसिम हालेवनायखौ खोन्थायोमोन आबौ आबैमोना। आ जुरिनाय फ्राय लानानै गायनाय समसिमाव मोनब्रै फाखो हालौयोमोन होननानै जोंनो आबौ आबैया खोन्थानाय जायो आरो। आथिखालाव ट्रेक्टरनि जुग फैनाय लोगो लोगो माइखौ गायनो थाखाय खननै खनथाम हालेवनायखौ नुनो मोना। फोननै गाहामल' हालेवनाय नुनो मोनो। खोनसेयाव खेबसेनो हाग्राफोरखौ स्रां खालामबाय। आरो फोनसेयाव मोजाङै मोनहोनानै खेबसेनो माइखौ गायबाय आरो बेबायदि नुनो मोनो बेबायदिनो माइखौ गायखांनायनि उनाव दान मोनथाम खावसे बा दान मोनब्रै गाहामनि उनाव फिथाइया जेब्ला माइ थायो देरनानै रानानै फिथाइ थायोब्ला बे फिथाइया राखांनायनि उनाव मोनो ब्ला बेखौ जोङो माइनि बिफांखौ हायो हानानै बजा खालाम- खालाम बेखौ जोङो न'आव लांनाय जायो आरो न'आव लांनानै जों मारा होयो आरो मारा होखांनायनि उनाव माइ फिथाइखौ माइनारानिफ्राय ओ आलदा खालामनो थाखाय जों बेखौ मोसौजों जुरिनानै मारा होयो आरो आथिखालावहाय जों ट्रेक्टरजोंबो हालेवनाय ट्रेक्टरजोंबो मारा होनो हासै आरो बेबायदिनो माइ नारा आरो माइखौ गुबुन- गुबुन खालामनानै जोङो माइ फिथाइखौ मोजाङै फोराननानै ओ बाख्रियावहाय सोनानै लायो बा माइ बाख्रियाव दोनथुमो आरो आरो बे दोनथुमनाय माइनिफ्रायनो जों गोनांथि जानाय समाव माइखौ दिहुननानै लामनानै उवालाव सेवनानै जोङो माइरंखौ दिहुनन्नानै लानो हायो जायो एबा दानि जुगाव माइ सौग्रा मेसिनाव लांनानै जोङो बेखौ माइरं दिनो जायो आरो बे बायदिनो माइरंखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो माइ आबाद मावनायनिफ्राय माइरं मोननायसिम बे माखासे आगानफोरखौ जोङो लानो गोनां जायो गुबुयै माइ आबाद मावनायनि आगानफ्रा बेफोरनोमोन आरो नोंथां दा नोंथाङाबो माबा मोनसे आबादफोरनि सायावहाय गुवारै बुंफोरनानै होनो हागोन नामा एसे
औ नोंथां आं एसे जोंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे बुंफोर नो सानदों जेरै जोंहा आबाद मावनाय जायो होमबा जों गामि फोरावहा नुनो मोनो ओ मेसें बोथोराव गोबां रोखोमनि मैगं - थाइगं गायनाय जायो बा फोनाय जायो जेरै आं आंनि न'खरावनो बा जों गामिनि आबादारिफोरखौ मावनाय नुदों जे रै मेसें बोथोराव जेब्ला बे जेब्ला निहोर जोंनि आ एसे सेप्तेम्बर, अक्ट'बर दानावनो जोंहा एसे- एसे निहोर सिरिनो हमो नङा होमबा फुं समावहाय बे समाव जिथिया नि हो सिरिबायना अब्लानियानो जोङो ओ मैगं बारिफोरखौ मोजां साफा खामना हाग्रा- बंग्राफोरखौ दान स्रांनानै जों बेखौ हालेवो आरो ना मोसौजोंनो हालेवो ओ नङाबा ट्रेक्टरजोंबो एवनाय जायो आरो दा बेबायदिनो जो जो जुदि नोंथाङा बांसिन गुवारै जुदि मैगं -थाइगं गायगोन अब्लानिया ट्रेक्टरफोरखौ ट्रेक्टरजों बा एवनायखौ नुयो आरो ना जों नंङाबा नोंथाङा जुदि एसे एसे न'आव जानो आन्थाल' जुदि मैगंफोर गायनोबा फोनो बा अब्लाना जों हाल मोसौजों हालेवनायखौ नुनो मोनो दा बिदिनो आलि एवनानै जों सिगाङावहा खारायग्रोयो मोजां खारायनानै उनावहाय जोङो हाग्रा जिथिया हाग्राफ्रा थैलाङोना अब्लानो जों हाग्राखौ साफा खालामो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
अ जोङो हानिफ्राय आलदा - आलदा खामो आरो ना बुस्रुनानै जों आलदा बाखावनानै बेखौ आरो मोजाङै खेबसे हालेवनानै आरो मै होनानै समान खालामना लायो आरोना ओमफ्राय बेयावनो जोंङो सोमना दोनखानाय जेरै दुन्दियानि बेगर बा सबायनि सिबिंनि बेफोरबायदि आरो नंङाबा लाइ लाफानि बेगरफोरखौ जोङो सोमना दोनो आरोना दैयावहा सिगांग्रो सानसे साननै ओमफ्राय बिनि उनावहा जोंङो बेखौ बे ओ बे हायावहा जों जायखौ एवनानै हालेवना लानाय हायाव बेवहाय जों बेगरफोर खौ सारना होयो आरो बा गारना होयो माने ओमफ्राय बिनि उनावहा आरो मै होयो खेबसे मै होफिनानै समान हाया हा सिङाव हाबनाय बायदि खालामनानै दोननो हायो आरो बेगरफोरखौ
औ नोंथां
बेनि उनावहाय ओ जिथिया बेवहाय निहोर सिरिगोन बा दै एसे एसे जागोन अब्लानिया हारसिंनो बियो ओ मोजांङै रज'बोयो आरोना मैगंफ्रा। ओमफ्राय बिनि उनावहा जों बेखौ गिदिर जाब्ला मानिया ओ जुदि नोंथाङा बे लाइ दंना? लाइ गिदिर मोननाय जायो आथिखालाव बिलाथि लाइफोर बेफोरनि जोलैखौ जोङो आरो आलादा जायगायाव गायस्लायो आरो लाइखौ औ गायस्लायना समान लाइनहै सिरिहोयो आरोना समानहै सिरिहै जों बेखौ खौ गायो गायनानै बियो फांसे बिफाङानो गिदिर गिदिर जाथारो नङा होमबा? फांसेयानो औ फ्राय बिनि ओंखायनो आरो बेनि उनावहाबो जुदिया कफिफोरनि आबाद मावो अब्लानायाबो बेबायदिनो खाम मो सिगांग्रो जों जोलैखौ खामग्रोयो बेनावहा आरो खौ सिरियै गायलांङो आरोना।
औ नोंथां।
हा लाइनि बिदि गायो लाफा लाफाखौथ' जों बिदिनो ओ बेखौ लाइनहै गायनाय जाया आरो सिरिहै गायनाय जाया बेखौ ओरैनो सारना होयो बिदिनो हारसिं रज'नानै थायो बियो बेनाव बायदिसिना ओ दुन्दियाखौ बिदिनो फैयो बेफोरबायदिनो आरो बेफोर खौ गायनायखौ नुयो बा जोंबो गायनाय गायदों आर ना बेबायदि मैगंफोरखौ। दा ओमफ्राय बेखौ बाथाय हाजार
बाजार हाथाइफोरावहा खानानै फानहैनाय जायो सोरबा सोरबा आरोना माखासे सुबुंफोरा गावनि न'खर सालायनो थाखाय। बा एसे बाजार खरसा दिहुननो होननानै बेबायदिनो न'खराव थानाय एसे मैगंखौबो फानहैनाय जायो आरो एसे औ खरसा दिहुननो होननानै ओमफ्राय आरो बेबायदिनो खरसा बा गाव जानोबो जायो मोजां लाफाफोरखौ मोजाङै आबाद मावनाय जायो आरो जानो थाखाय आरो लाफा मैगंङा बां द्राय रज'ननो नागिरा नोंथां बेखौ एसे जोथोन लानांगौ जायो आरोना रज'नो
औ
औ बेखौ औ हाग्रा बायदिसिनाफोरखौ फुना होनांगौ बेबायदि आरो। औ नंगौ नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ औ बिदिब्ला आबादनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों बिराद सोलोंनो हाबाय आरो मिथिबायबो ओ औ। गोजोनथोंसै होनबा नोंथां औ दे गोजोनथों।